ओ हेल' नोंथां
औ औ
हेल'
खोनादोंना?
हेल' नोंथां
हेलौ औ खोनादों खोनादों।
हेल'
हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ हेल' नोथां खोना हेल'
औ औ खोनादों नोंथां।
औ ओ जों दायो
मोजां खोनायाखै नोंथां?
हेल' खोनादोंं ना?
औ औ खोनादों।
अ नोंथाङा फ्रि दंना नोंथां?
औ औ फ्रि दङ।
ओ जोङो दायो जानाय लोंनायनि सायाव रायलायगोन नोंथां।
औ जागोन।
नोंथांनि गामियाव
औ जोंनि गामियावथ' बेबायदि गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन फिथाइ सामथाइफोरखौ गायनाय जायो। नायनो थाङोब्ला बोथोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन फिथाइफोरखौ गायनाय जायो आरो। रो ओ जेरै- दायोथ' दैज्लां बोथोर जाहैबाय नालाय दैज्लां बो थोराव बेबादिनो द्रागन फिथाइ आरो लेसुफोर थाइजौ खान्थाल बेबायदि गोबां फिथाइफोरखौ गायनाय जायो ओमफ्राय बेजोंनो लो गोसे आरो नायनो थाङोब्ला बे बाद दि जोंनि गामियावहा थालिर गयफोरखौबो जोङो मोननो हायो ओ बेबो ओम जोंनि थाखाय बेबादि मोनसे देहानि थाखाय मोजां भिटामिन होग्रा बा देहानि थाखाय बोलो होग्रा फिथाइ सामथाइ नालाय बेफोर फिथाइ सामथाइखौ गायनाय जायो आरो ओ बेजोंनो लोगोसे बर'फोरा बेबायदि मैगं थाइगं जेरै- जोंनि गामियावहाय गायनाय जायो फल जिंखा लाव आरो जो गोनार लेसिरि आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिन बिलाथि फान्थाव मोखै फान्थावफोरखौ गायनाय जायो आरो औ
औ
नोंथांमोननिथिं बेबायदि जानो हागौ गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोरखौ गायनाय जायो। नोंथाङाबो बेबायदि बुंनो हागोन
औ ओ ओ फिथाइ सामथायनि लिसु दा बेफोरनि बिफांखौ जोंनिखि ओ गामियाव न'खरसेयाव ओ फांसे फांसेबाबो नुयो आरो
औ
बे-बेनि अनगायैबो जोंहा ओ मैगं होनबा ओ लेस्रा आम फ्राय बिदिनो नोंथाङा दानि बुंलांबाय फल ओ बिदिनो जिंखा ओ लेस्रिफोर बेफोरखौ ओ जोंनियाव ओ बेफोरखौबो गायनाय जायो आरो जोंनिखै ओ बेनि अनगायैबो जोङो आं गुबुन मोनसे सोंथि सानगोन नोंथांखौ ओ नोंथाङा ओ बे फिथाइ सामथाइनि गेजेराव अ बबे फिथाइखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो।
औ बे गासै फिथाइ सामथाइनि मादावथ' आङो बांसिन जानानै मोजां मोनो होनब्ला थाइजौआनो मानो होननानै होनोब्ला जेनेबा थाइजौखौथ' जोङो गासैनिबो न'खरावहाय मोननाय जायो आरो ओम थाइजौआ जानायावबो मोजांखा जों बय बो मिथिखायो गोदै जायो आरो गोखैबो जायो आरो बेजोंनो लोगोसे ओ गोबां भिटामिनफोरखोबो जोङो मोननो हायो थाइजौ जानानै आरो जेनेबा जोङो थाइजौ जायोब्ला बेबादि जोङो गासैबो बर' न'खरफोरावहा गासैनियावबो फांसेब्लाबो थाखायोखा बिनिखाय जोङो बेबादि रां होआ जासे न'आवनो बेबायदि मोननानै उम फिथाइ थायनायखौ जोङो जानो हायो आरो बेनि थाखाय आङो थाइजौख मोजां मोनो ओ आरो मोजांबो जानो नां गौ जुदि जोङो हायोब्लाथ' ओ थाइजौ जानाया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां।
औ।
बेजोंनो लोगोसे आरो मोजां मोनबावो होननानै होनोब्ला ओ ड्रागन फिथाइ ड्रागन फिथाइखो जोबोद मोजां मोनो मानो मोजां मोनो होननानै होनोब्ला ओ जानायावबो गोदै आरो ओ बिखो जायोब्ला जोंनि आइरना बारायो। बेजोंनो लोगोसे उम बे फिथाइखो ओ जानो थाखाय मोजां आरो बेखो जानायाव जेबो बेबादि
खहा गैयारो देहानि फारसे।
औ।
औ।
अ।
नोंथांनिफ्राय आंबो मिथिनो लुगैदों नोंथाङा मा फिथाइखौ जानानै मोजां मोनो?
ओ आंङो आं ओ फिथाइनि मादाव बुङोब्ला ओ थाइजौ फिथाइखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो आरो। अ बेनि गेजेराव आङो थाइजौ इखौ ओरैहाय मोज-ओरैहाय मोजां सिनायजायो आरो ओ खाजि हानानै बांसिन जायो आंङो थाइजौ फिथाइखौ। ओमफाय बे खाजि बोरै खाजि हानानै जायो बेखौ आं। फिथालांनि ओ गिबियावनो जोङो थाइजौ ओ बिफांनि फ्राय जोङो ओ बुस्रिबाय एबा हानबाय हाननानै आ बेखौ लाना फैनानै जोङो खादा एबा माबा मोनसेयाव ओ दोननानै ओ जोङो बिनि बिगुरखौ लेमनानै बेखौ पिस पिस पिस हानानै ओ माखासे बेयाव फालौ संख्रै मस्ला मोननैसो होननानै बेखौ ओ जोङो गोथावसिन एबा मोजांसिन जानो हायो आरो। आरो ओ बेनि अनगायैबो जानाय लोंनाय होन ओ ब अ मा जानाय लोंनाय दंखायो ओ जि बरनि जानाय लोंनाय होनना मिथियो। ओ जेरै अनला खारै ओ अनला खारै ओ नारजि अमा ओ बेफोर-बेफोर आरो बर'नि आंगोथार होनना जों मिथिसिनबावो आरो। ओ बेफोरनि गेजेराव ओ नोंथाङा ओ
औ नोंथां मोजां खोनायासै।
अ नोंथाङा ओ बे जानाय लोंनायनि गेजेराव ओ अनला ओंख्रि खौ ओ बोरै सङो बेखौ ससे फोरमायनो हागोन नामा नोथां?
औ औ हागोन। अनला ओंख्रियाथ' जोंनि बर'नि मैगं जाहैबाय दा अनलाखौ माबायदि सङो होननानै होनो ब्ला
मा मानि अनला? नोंथाङा मा अनलानि उम बागै मिथिनो गोसो जादों जेनेबा मा ओंख्रिनि अनलानि बागै?
ओ नोंथांङा ओ माइरंजों अनला बे अनलाया
औ बेद औ बेथ' बे जेनेबा औवा मे वा अनला बे बादिनो फान्थाव मोखै अनला बेबादि गुबन गुबुन मैगंजों अनला बानायनाय जायो नालाय आं दायो औवा मेवानिखोनो खोन्थानो सानबाय नोंथांनो। ओम औवा मेवाजों अनला बनाय गोन जिहेतु औवा मेवाखौथ' नांखागोन। बेनिखाय औवा मेव औवाखौ बे औवा मेवा ओंखारनायखौ दाननानै लाग्रोनाय जासिगोन फार्स्टावनो। बा गिबियावनो बेखौ दाननानै ओम नों माबायदि जानानै मोजां मोनो नोंनि फसननि बायसा हानानै फिसा फिसा हानानै बेखौ हानानै लानानै सुसिगोन, सुनानै
बेनि उनावहा जुदि नोङो बेबायदि नाफोर होयोब्लालाय नाफोर होजायो, नङाब्लालाय बेदरफो फोरबो होनो हायो। जों हमनानै लादो नाखोनो होनोसै बेयाव जुदि ना होगोनब्ला जोङो ना खौ सेरनानै लाग्रोनाय जासिगोन सेरखांनायनि उनाव बेखौबो दिननानै ओ अनलाखो अनलाखो देनानै लानाय जासिगोन बेनि उनाव। अनलाखो
नों माहा देयो सोरबा दिंखियाव देयो, सोरबा उवालाव देयो, सोरबा थबसियाव देयो देनायनि उनावहा ओ औवा मेवाखौ बेबादि एसे रोदबनानै बा बिनि औवा मे वायाव जे दै थायो बे दैखौ फोराननानै बेयाव खारै एसे होनाय जायो बेयाव खारै होयो ब्ला ओम बेयो गुरैसिगोन रुइनानै आरो बेहा दै होनानै बे गोदौ होनानै गोदौ होखांनायनि उनावहा बे अनला देनायनि अनला माइरं बेखौ लुनानै होसिगोन, आरो लुनानै होना नै बेखौ कनटिन ओ एरबाय थानांगौ जायो आरो। जाहाथे बियो लरहायाव सारायाव सिथाबा बिनि थाखाय होबाय थानांगौ जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जुदि नों ना बेदरफोर होयोब्ला बे ना बेदरफोरखो होनो हासिगोन आरो दसे गोबाव संखांनायनि उनाव बा गोदौहोखांनायनि उनावहा बे अनलाखौ संख्रै फानलु होनानै देनानै जि संख्रि फानलु होनाय जायो देनानै सामब्राम गुफुर होनाय जायो बेफोरखौ देनानै होखांनायनि उनाव संख्रिया जुदि नांबाय ब्ला बेखौ बोखांजासिगोन आरो जाजासिगोन आरो। बेसेबांखिनियानो अनला संनायनि जि जेरैबायदि अनला सङो बेबायदि संनाय जायो आरो।
बेबादिनो अनलायाथ' जेनेबा मोनसेल' मैगंजों अनला बानायनाय जाया नालाय जेरै ओ मो दोमफुल बिबारजोंबो अनला बानायनाय जायो आरो फान्थाव मोखै बेजोंबो अनला बानायनाय जायो। अनलाखौ जि दों संबाबो नों सं संनो हायो आरो नाथाय अनला संनो थाखाय बेनि गोनांसिन बुस्थुआनो जाबाय खारै आरो बे माइरंनि गुन्दै।
औ औ
आरो नोंथाङा माबाफोर मिथिबावनो गोसो नामा?
नोंथाङा ओ भाजानि मादाव अबे बबे मोनसे भाजाखौ बांसिन गोथाव मोनो जेनेबा?
भाजाना फाजानि मादावथ' बुंनो थांबोला ओ लेस्रा भाजा, लेस्रा भाजा खौ मोजांसिन मोनो आरो
औ औ नोंथाङा ओ लेस्रा भाजाखौ बोरै गोथाव औ औ नोंथाङा लेस्रा फाजाखौ औ औ बुंलाय
बेबायादिनो लेस्राखौथ' जेनेबा लाबोनाय जाबाय लाबोनानै ओ लेस्राखो फिसा फिसा जि सायनाय जायोना बस'नाय जायो बिदि खालामनानै ओ दैजों सुनानै लानानै आरो बेयाव सामब्राम सामब्राम गुफुर फान लु ओमफ्राय इसे मस्लाफोर देना लानानै थाव सेरनानै उम बेयावहा होनानै सेरबोला गोथाव जायो आरो भाजा नालाय बेयाव दै होनाय जाया बेबायदिनो ओ अर फिसा होनानै बेखौ लासै लासै फोमोनबानो बे गोथाव जायो आरो
ओ ओ बेखि नियावनो फ्राय मोनसे बाथ्राखौ ओ मोन्थि नानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ औ बेबाय दिब्ला जों उनावहा रायज्लाय फिननाय जाबा रायज्लाय फिननोसै सम मोनोब्ला। दे बिदि बालाय ना?